अ।
औ। खोनादों ना।
खोनादों दे। खोनादों बुं।
ओ जोंहा बिदिब्ला। टपिकखौ लानि ओम जोंनिया माने खुगा मेथाइफोरनि सायाव लानि आरो।
ओ औ।
ओ ओ बर' फोरनि खुगा मेथाइ होननानै बुङोब्लाथ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदि ओ खनबोनाय मेथाइफोर दङना गोबांनो बिदि जेरै उ जोंनियाथ खुगा मेथाइ हमनानै ला बैसागु मेथाइआव बैसागुआव खननाय खुगा मेथाइफोर मा जोंनिया माने हाग्रा बं फ्राव बिदि बिफां लाइफां बिफां दाननो थांनायफ्रावबो खननाय मेथाइ मैगं खानो थांनायाव खनाय मेथ बिदि गोबां थार दङमोन ना गोद गोदोनिफ्रायनो माने
औ औ दङमोन ओं नाथाय दाथ ओं दाथ दा बि बेफोरबायदि माने खननायबो जालिया नालाय बेफोर गोहोमथिया माने गैलिया आरो। दा बेफोरखौ ओ बिफो ओं बिफ बेफोर खुगा मेथाइखौ लाखिनो थाखाय ओ जों गासैबो नाजानांगोन।
ओं।
मा होनो बेखौ गोदोनि गोदोनि समावथ जोङो बिदि खुगा मेथाइफोरखौ गोबां खनोमोन जेरैबाय माने जंखायलायनाय मेथाइफोरबो गोबां दङमोन नालाय जोंना ओमफाय बैसागुफोरावबो बिदि खुगा मेथाइफोरखौ खनानै मोसानाय जायोमोन आरो आगोल दाथ माने बिदि ओ खुगा मेथाइफोरजों खना लासिनो केसेटनि मेथाइ बेफोरखौसो लानानै माने बैसागुआव खनलाबायनाय बेफोरबायदि नुसै आरो दाना।
औ नंगौ नंनाया। नाथाय बेफोरजों आरो कालसारा माने ओ एसेबां मानि माने माबा जाया आरो क्लियार जाया बेफोरखौ लाखिनांगौबा ओ जों खननांगोन बेनो आरो
औ जोंना खुगा मेथाइफ्रा माने गोदो मानेथ गोबां दं खुगा मेथाइया जोंना गोबां दङ जोङो बिजाबफ्राव फरायब्ला फरायनो मोनो ओ बिदिनो मा होनगोन बेखौ मैगं थां मैगं खानो थांबा खननाय आरो दंफां दाननो थांबा खननाय आर बैसागु मेथाइ ग थ बुरखायनाय मेथाइ बेफोरखौ जोंङो गोबां बिदि फरायनो मोनो आर बाहागो ओरै
ओं जिनै जिनै बाहागोसि मोनोमोन नालाय ओं ओ हरायबा
औ बेफोर मेथाइफोरखौ माने माखासेखौ गोमालांजोबनाय बायदिसो मोनबाय आरो माने ने मा होनगोन बेखौ लिरनानैबो दोननो रोङासै बा आथि खालाव जेरै दा जोङो केसेट बा बिदि ओ मानो रेकरड खालामनानै दोननाय बेफोरबायदिबो गैबांला नालाय माने खुगा मेथाइनि बिबाङा जोंनि गेजेराव गोबां खम जानाय बायदिखौ मोनो आरो दा माने लिरनानैबो दोननो रोङासैनो नालाय गोदोनि सुबुंफ्रा
औ बेफोरखौ लिरनांगौआबो एसेबां मानि गोरलै नङा नालाय खुगा मेथाइआ गाव गावनो ओंखारलाङो सुबुंनि गेजेराव बास्लायलाङो नालाय बेनिखायनो आरो सुबुंनि खुगा खुगानो बास्लायबोनानै फन बोयोमोन
औ
उम माने
माने गोदोनि समाव गोदोनि सुबुंफोराथ माने जेखौ नुदों खाथ थियाव माने मा नुदों बे खौ नुनानैनो मान दायरेक्ट खननाय जायोमोन आरो बिसोरो।
औ औ खननाय जायोमोन
औ खाथियाव मा सोलिगासिनो बेखौ नुनानै थोंजोङै खनबाय बिदि बि
औ जंखायलायनाय मेथाइ फोरो आरो मोजांबो खोनायोमोन बेफोर मेथाइफोरखौ
जोंहाथ दा माने आथिखालाव बेफोर बिदि मेथाइआ खम जाबाय खुगा मेथाइआनो गोबां खम जाबाय आरो जोंना माने खुगा मेथाइफोरा माने गोदोनि समावथ जोंना गोदोनि सुबुंफोरा बा गोदो जोंहा बारा बिदि लेखा गोरों सुबुं फोरबो गैयामोन जाहैबाय बिनि बेखायनो फरायनायबो नङामोन नालाय गोदोनि जोंनि आबै आबौ बिसोरो ओमफ्राय बिनिफ्राय ओ बिसोरो बेनिखायनो लिरनानैबो ला खिनो रोङासै बिनिखायनो माखासे माने खुगा मेथाइफोरा गोमा गोमालांबाय आरो जोंना
औ औ गोमालांबाय
औ
दा बेफोरखौ माने बुरखांजोबनांगौबो एसे बेसेबां माने गोरलै नङा आरो
औ
औ
माने खोन्थानो रोंला आरो दानिया
ओ ओं खोन्थानो रोंला दानिया गासैबो माने म र्आदनखौसो नायगिरसैथ गोदान मुगानि गोदान मेथाइ बेफोरखौसो बांसिन गोसो होसै इफोरनो
दानिया बे मेथाइफ्रा ओ केसेटफ्राव बा केसेटफ्राव खननाय बिदि मिउजिक मेथाइ बेफोरो ओ मा होनो जोंना बांसिन माने मर्दानासै आरो खुगा मेथाइ थाइफोर गोदोनि बेफोर आरो बिदि बखौ खननायानो जाबांला आरो
औ औ बेफोरबायदि खुगा मेथाइखौ माने ओ फांसन बा ओ कलेजनि ओ बिदिनो मिथिंफ्राव ओ बिदिनो स्टेजफोराव बिदिनो बादायलायनाय बा कम्पिटिसन लायोब्ला मोजां जागोन आरो। माने बेफोर बेफोर माने मेथाइफोरा थालांगोन
औ आरो हमथानानै लाखिनो होननानै बुंब्ला जोंहा बेफोरखौ मावनांगोन आरो। ओं गोबां जायगाफोरावनो हमनानै अब्ला नै दा जोंहा बैसागु फांसनफोर जायोना आथिखालावथ बेफोरावबो माने बैफोर मेथाइ खननाय बा खुगा मेथाइ खननाय बादायलायनाय बायदिसि सिना बेफोरबायदि होयोब्ला अब्ला माने ओ जोंथ सोलोंथारनो जुदि नों खनहैनो गोसो जायोब्लाथ सोलोंथारनो नांगोन ना मेथाइखौ होनब्लाथ माने ओ बेफोरावनो माने माने दोंसेबाबो खुगा मेथाइआ माने बारायलायबाय आरो बेखौनो लिरनानै दोनो ब्ला इयुन जोलैफ्राबो बेखो बेखौनो माने ओ खनबाय बा मिनथिबाय औ बेफोरबायदि जागोन आरो ओ नोंसोरनि जायगाफोरावबो बिदि खुगा मेथाइफोर खननाय बा ओ बिदि हुदाफोर दायो दं ना गैला?
जोंनावथ बिदि इसेबां मानि गैला हाबाफ्राव ओरैनो एसे एनै मालाबा बर थुखैब्ला इ दरा गोदान ओ जुदि थुखैब्ला बिसो बेफोराव माने एसे एनै खननाय नुयो आरो
औ।
औ।
बिनिफ्राय बैसागु मागो फोरावलाय बिदि दि बैसागुफोराव बिदि खुगा मेथाइफोर
बैसागोफ्राव अ मोसायो सानाया एसे एनै मोसायो बेयावबो औ एसेबां मानि माने गोहोम गो गैला आरो बिद होनबाबो ओ दानिया ब खुस लानानै मोसासै। बिदिनो आरो।
जोंनियावबो बिदिनो जोंनियाव ओ बैसागुफोरावथ' जोंनिया खुगा मेथाइफोरखौ खननाय जायो आरो माने बांसिनानो ओ बि दि दोंनैसो खुगा मेथाइफोर दङ जोंनिया बेखौबा खनो ओनफ्राय दानियाथ' बै केसेटाव खननाय एबा मा मेथाइ ट्रेन्डिं आव सोलिगासिनो दङ। बै मेथाइफोरखौसो माने लानानै बैसागु फोराव माने खननानै मोसालाबायनाय जायो आरो बिदि।
ओ औ। इयुन जोलैफोरा माने बेफोरखौसो बांसिन गोसो होयोथ' दा गोदो गोदायनियासो माने खुगा मेथाइआव एसे ओ गोसो होना थायोमोन। दानिया आरो गोसो होलायाना उम।
खोनायो जोंनिया खुगा मेथाइफोरा माने ओ मा मिथिंगायाव बा खाथि खालायाव मा जागासिनो दङ बेखौनो नुनानै खननाय नालाय माने जोबोद थिगोनां बि दि जायोमोन आरो बै मेथाइफोरा।
औ औ। दा नाथाय बेबायदि ओंथि ओ ओंथि गोनांखौनो नुनो गैला आरो।
औ। माने दानि मेथाइफ्रा बि दि बांद्राय ओंथि गोनां नङा। जानला मोनला माने नांला बंसा खननाय बेफोरबायदिसो मोनोसो
ओ औ।
ओ गोदोनि समावथ' बिद दि ओ हमनानै सेंग्रा सिख्ला फोरा बा गावसोर मोजां मोननायनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायनाय बेफोरबायदिबो फोरमायलायनानै बैसागु बोथोराव खननाय मेथाइ बेफोरबायदिबो दंला बायोमोन ना बेफोर बेफोरबो माने जोबोद ओंथि गोनां बिदि जायोमोन आरो मेथाइआ माने ओ दानियाथ‌' माने मा बुंनो माने गोदोनि जों रुजुयोब्ला माने गोदोनिखौ जोबोद साब साबसिन होननानै बुंनांगोन आरो जोङो।
औ गोदोनिखौनो दा आरो आथिखालाव माने मडार्ननि ओ माने मिउजिकफोरजों लांसै मोजां खोनो आलिया बेनो आरो उम।
ओ‌ बिदि खुगा मेथाइफोरखौ जोङो रैखा खालामनोब्ला दाबो ओ माखासे बिदिनो दहाय नों बुंलांनाय बायदि कलेज इउनिभारसिटि फावहाय मा होनो ओ‌ बादायलायनाय ओ बादायलायनाय बा सोर अब्लाथ' माने बादायलायनाय होयोब्लाथ‌' बयबो मोजाङै खननो लुगैगोन ना नों साबसिन हायोना आं साबसिन हायो। बे फोरबायदि होमबाना माने बिदि बादायलायनाय आरो गामि गामिफ्रावबो मालाबा मा होनगोन बेखौ मागोआनो होन बा माबा आमथिसुवा बायदिफ्राव खेल बायदिसिनाफोर होलाबायायनाय बे समफोरावबो माने बै खुगा मेथाइफोरखौबो बादायलायनाय लाफायोब्ला माने बयबो खननो गोसो जागोन आरो माने प्राइज मोननो थाखायथ' बय बो नाजानाया थाखागोन ना मोनसे ओ‌ बेफोरबायदिनिफ्रायनो माने रै खा खालामलांनो हागोन बायदि आं मोनो आरो
औ इयुन जोलैयाबो माने बुहुद माने मोजां जागोन आरो
औ औ औ नङा ब्ला उननि समाव माने खुगा मेथाइआ मामोन होन बुंब्ला खिनथानोनो
खोन्थानो रोंनाय नङा औ बिदिनोथ'। साफ्रोमबो माने नाजानांगोन आरो बेफोरखौ लाखिनो थाखाय नङाबा गोमालांगोन। बिनो आरो। हारिनि सिनायथिया बेफोरावसो दङ'थ' बेनिखायनो औ।
जोंना समाबो जाबाय बिदिब्ला बे टपिकखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा?
औ औ फोजोबजागोन दे औ दे बिदिब्ला ओ दे। उम।